नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलियाव गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय सिगाङावनो औ नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ गोजोन फुंबिलियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि माथोखौहाय एसे थांलाय फैलाय खोनादों नोंथां
औ दायो खोनाबाय नोंथां
एसे प्रब्लेम जादों नोंथां
दिनै नोंनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों दिनै जोङो मोनसे टपिकनिसिम सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय बैसागुनि
औ नोंथां जोबद मोजां टपिक लानो आयदा
रायज्लायजागोन नना नोंथां
औ नोंथां औ जोबोर मोजांनि बाथ्रा जागोन बे आयदानि सायाव सावरायनाया
जों बैसागु होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो बैसागुआ मोनसे बर' हारिनि फोरबो जेराव जोङो बर' हारिफोरा गोबां बिदि रंजायो मोसायो जेराव जोङो गोबां बिदि गोसो बोथोर जानानै मोनसे बिदि रंजाथानाय फोरबोखौ जों फालियो बैसागु होनोब्ला जों बयबो बर' हारियानो मोनथियो जेराव जोङो बर' आइजो बर' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बैसागुनि समाव बिदि गाननाय जोमनायफोरथिं जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि हिनजावफोरा दख'ना गोमो आरो फालि गोजा ब्लाउस गोजा बिदि आर'नाइ गोथांफोर खानानै बिदि गोबां बिदि रंजाथिङो मोसाथिङो आरो बिदि सेंग्राफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि गामसा गोथां बिदि गस्ला गुफुर आरो आर'नाइ गोजा बिदि बेफोरबायदि खानायखौ जोङो मोसानो मोनो गोबां बिदि गाननाय जोमनायजों बिदि फाख्रा सिख्रा बिदि मोजां समायना रमायना बिदि गानफब जोमफबै जोङो गोबां बिदि बैसागुनि समाव मोसायो आरो बैसागुखौ जों नायनो थाङोब्ला ब्ला बैसागुआ बिदि एप्रिल दानाव जायो एप्रिल दानाव जायो सिगाङावनो बैसागुआ बिदि मोसौनि बैसागु जागोरो सेथियावनो जेब्ला बिदि मोसौनि बैसागुआ जागोरो सेथियाव अब्ला मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनानै जोङो बिदि मोजां बिदि हालदैफोरजों जोङो बेफोरखौ फोननाय जायो आरो बिदि फान्थावफोरनि बिदि लावफोरनि बिदि माला बानायनानै जोङो गोदोनाफोराव गानहोनाय जायो आरो जाहाथे मोसौआ गोबाव सान गोबाव सानफोर थांनानै थायो आरो बेराम आजारनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बेनि थाखाय जोङो बिदि लाव आरो फान्थावफोरखौ बिदि खुबैनाय जायो जाहाथे बोसोर बोसोरै थांनानै था होननानै बेबायदि गोबां बिदि मेथाइफोर खननानै जोङो मोसौफोरखौ खुबैनाय जायो जाहाथे गोबाव समहालागि बेराम आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो जोङो बैसागुनि समाव जोङो खोजोमाफोरखौबो जोङो जानाय जायो जेराव बिबो खोजोमायाबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे फुंखाफोरबायायदिनो गोलैयो आरो फुंखायाव फुंखा जानायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला फुंखाखौबो बर' हारिनि बैसागुनि समाव जोङो फुंखा जायो जेरै फुंखा जानाय समाव जोङो नुनो लाइफांफोर हाग्रानि बेफोर लाइफांफोरखौ जोङो जायो लाइफांफोरखौ नायनो थाङोब्ला ब्ला जोङो गोबां हारिनि फुंखाफोर बिदिनो गोबां हारिनि गोबां गुबुन गुबुन बिदि लाइफांफोर खौ जोङो जानो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला हाग्रानि मैगंफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला बिदि फुंखा गोखा गो गोखा गोदै गासै लाइफां हारिनि गासै बिलाइ फोरखौनो जोङो दावाइ महरै एबा मुलि महरै फुंखा जोङो जानाय जायो आरो बेखौ जानानै जोङो मोजां बिदि जाहाथे जोंनि बोसोरसे मानियाव जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङै थायो मोजाङै बे बोसोरसे मानियाव जोंनियाव जे बेराम आजार जाया बे हिसाबै जोङो बे फुंखाखौ जानाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदि गोबां गाजा गोमजायै बैसागुनि समाव जोङो फुंखा- फोरखौ जायो आरो जोंनि बर' हारिनि बिदि बैसागुनि समाव जानाय लोंनायजों जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जेराव अमा बेदरफोर आरो गोबां बिदि जानायफोरखौ जोङो खाजाफोरफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बैसागुनि समाव जोङो बयबो न'खर न'खर मोसाथिंनानै बयनिबो न'खराव जोङो फुंखाफोरखौ जालायो एबा बिदि अमाफोरफोरखौ खाजाफोरफोरखौ जोङो जालायो आरो बिदि रंजानायनि नामाव जोङो बिदि जौफोरखौबो जोङो लोंनाय जायो जेराव गोबां रंजानायफोरा जोंनि गोसोआव एबा जिउआव जाखो आरो जोङो बैसागु होननानै होनोब्ला जों बयबो बदो जायो मानोना बैसागुआनो जोंनि बर'नि मोनसे गेदेर फोरबो बे बैसागुआव जोङो बयनिबो गोसोआ बोदोर जाखो खाङो आरो बैसागुनि समाव बिदि दाउ खौवा जोंलागै बिदििर रादाबफोरखौ खौ लाबोयो जेराव बैसागुआ जागायजेनो अब्ला जोंनो दाउ खौवौआ रादाबखौ लाबोयो आरो बि दाउ खौवौआ आरोबाव बिदि जेब्ला मेथाइफोरखौ खनफैयो अब्ला बैसागुखौ आरोबाव समायसि िन होयो जोङो नायनो थाङोब्ला बर'फोरा बैसागुनि समाव बिदि गोबां बोदोर जायो गोबां बिदिं मोसायो रंजायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां फाख्रा सिख्रा बिदि गाननाय जोमनाय आर'नाइफोर लानानै गोबां मोसायो गोबां बिदि रंजायो नोंथाङा बैसागुनि बागै आरो माबा फोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंहा बुंंनाय बेनोों बैसागु रंजायो गोनो जोमो जायो लोङो आरो गोबां बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायफ्राव समायना बेर आगरफोरखौ जों ररखांनाय मोनो मानो होनोब्ला जोङो बैसागु समाव दानाय लुनायनि जोंनि दानाय लुनाय द्रेसफोरखौ दख'ना फास्रा आरो गामसाफोरखौ जों गानो आरो बे बैसागु समाव जोङो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गाव गावनि मोजां मोनलायनायखौ फोरमायनो थाखाय गावनि अनजालुनो गावनि आखाइजों दानाय गासा एबा आर'नाइखौ होनानै जों गाव गावनि गोसोफोरखौ जोङो फोरायनानै लायो साननायफोरखौ जों बेफोरबायदि जों बैसागुखौ जों रंजायो आरो बिदिनो बेयाव उन्दैबा सेंग्रा सिख्ला बियो उम गोबां बिदिनो
गोदान सोरखौ बरायनाय बेबायदि सानावहा जोंहा गोबां बिदिनो रंजानाय खालामो जाय रंजानायावहा जोङो से थि सानखौ जोङो
मानि होनोब्ला मोसौआ जोंनो लागै बिदि गेदेद खस्थ' बारनानै दैलां हमायावहा जों दो जोंजों लोगोआव थानानै बियो जोंनि आबाद बुथुमनायाव गोबां हेफाजाब होयो। जायनि जाहोनाव जोङो मोसौखौहा जोङो सेथि सानाव जों थुखैयो आरो बिदिनो नैथि साननिफ्राय जोङो रंजायो आर'ज जयो आरो गोबां बिदिनो जोंनि गाननाय- जोमनायफोर गाननानै लोंनायआवहा जोङो आरो बयनिबो न'आवहा बियो जमा जमाजों जमा जा मोनसे अमाव थारा बे अमाखौ जोङो फाननानै जोङो जौ जौ गिसिफोरजों जोङो लोंनानै जोंनि बैसागुखौ जोङो फालियो आरो बेनि न'आव लोंलाय बेनिल' यानो जोंनि हुदा आरो बे रंजानायजोंनो जोङो जोंनि बो बैसागुखौ जोङो बरायनायनिफ्राय जोङो बिहरो
औ
जों गोबां रंजायो। जाय रंजानायावहा जोङो गोमो गोथां जा दख'ना होननानै जोङो रंजायो आरो बे रंजानायावहा जों जोंनि हारिनि आंगो आरर'नाइ जि आरो आर'नाइनि फास्रा लानानै जोङो मोस फायो रंजायो हौवाफ्राबो गामसा आरो आर'नाइनि नि गस्ला फोर गाननानै बिदिनो आरो आर'नाइ खर'आव खावखानानै रंजायो मोसाफायो। आरो लि जमा जमा खाम सिफुंनि देंखोजों गोबां रंजायो जाय रंजानाया बर' गामि खौ समायखांहोयो आरो बेबायदियैनो जोंनि बैसागु समखौ जोङो फालियो जाययावहा जोङो उम फिथाफोर जानो थाखाय जोङो दिंखिया आरो उवालावहा जोङो माइ ब्रागुन माइखौहा ओ सौनानैहा जोङो जायो आरो बेखौ जोङो फिथा सौनानै गोबां रोखोमनि फिथाफोरसो जायो जाय फिथाफोरखौ जों अनासे एनथाबफोर होनो बेफोरखौ जोङो जानानै जोंनि बोसोर गोदानखौ जोङो बरायो आरो गोबां बिदिनो बेदरफोर जोङो बैसागुखौ बिदाय हरो। राय बेदरफोरखौ जानानै बा जाय माइब्रानि रोसिखौ जोङो लोंनानैहा जोङो जोंनि बैसागुखौ जोङोम मोसा मोसा बरायो जोङो बेनि न'आव जोङो साखियो आरो बैनि न'निखौ जोङो साखियो सोरहानिया गोदैसिन जायो जों बेखौ मोनथियो मानो होनोब्ला जोङो गासैनि न' न' न' न' गिदिंनानै जोङो बेफोरखौ हा जोङो रंजानायजों जोङो साखियो आरो गोबां बिदिनो रंजानाय बाजानाय खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बे बैसागुआ जोङो बिदाय हरो जाय बैसागुआवहा जोङो गाननाय जोमनाय रंजानाय जोंल' नङा जा नाथाय जोंनि बाय बाहागि जोंनि गिदिरफोरखौ जों मान होयो। जोंनि गोदोफोरनो जों मान होनो थाखाय जोङो आर'नाइ होनानै जोङो फुङावनो जोङो दुगैयै लोबै जियैयै आन्थु खरायनानै खुलुमनानै जोंङो आर'नाय होनानै जोंनि गिदिरखौ जों मान होयो आरो जोंनि उन्दै खौबो जों अनो आरो बेबायदिहैनो जोङो जोंनि बैसागुखौ जोङो फालियो। बिदिब्ला जोंहा समा गोबां जानानै फैबाय नोंथांजों दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै दां।
औ नोंथां गोबां समा जानानै फैबाय दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनानै मोनथिबाय बेफोरबायदि जों सावरायब्लासो मोजां मोनो बेनिखायनो नोंथांनिसिम गोबां रोजा रोजा साबाय ख'र थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।